हेलौ औ नोंथां फ्रि ना? हेलौ
हा
खोनाबाय ना? ओं खोनादों औ ओ दायो फ्रिना नोंथाङा?
औ
अ बिदिब्ला ओ नोंथांजोंहाय ओ मोनसे सुबुं सम्पद बे टपिकनि सायावहाय रायज्लायनो सान्दोंमोन दा नोंथाङा सम होनो हागोन ना बेखौ रायज्लायनो थाखाय? औ आसा नोंथांनिसिम सुबुं सम्फद होन्नानै बुङोब्ला जोङो मोनथिनो हायो मिथिंगायाव थानाय जेसेबांनाखि जिब जुनार बिफां लाइफां गासैखौबो लानानैनो जों सुबुं सम्पद होन्नानै बुङा नङा होमबा? ओ दा बिनि सायावहाय नोंथाङा मा मा मोन्थिगौ जेनेबा सुबुं सम्पद होन्नानै बुङोब्ला?
सुबुं सम्पद होनब्लाथ आंथ आंनि बादि मोन्थियो माने जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जोंनि मा होनो मोन्नांगौ बिबान जोंनि मा होनो सानफ्रोमबो जिउआव सोलिबाय थानाय इदिनो मा होनो जों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय हान्थिनाय लामा द लामाफोर बिदिनो बिदिनो मोनसे मा होनो जोंनि गामियाव थ थानाय मोनसे मोनसे फरायसालि धोरोमसालि बेफोरखौ लानानै जों मोनसे सुबुं सम्पद होन होनजायो आरो माने जों बेफोरखौ जोङो जोंनि जिउआव थासान्दै जों बेखौ जोथोन लानांगोन जोंनि थांलाय फैलाय गासिबो जोङो माने बे सुबुं सम्फोरखौ साफ्रोमबो मा मानसियानो जोथोन लानांगोन जों नङाबा जोथोन लायाबा बेफोरो जोबलांनो हमगोन आरो दा नोंथांनि बायदिब्ला सुबुं सम्फद ओन्सोल नोंसिनि ओन्सोला माबायदि जायो? सुबुं सम्पद होनोब्ला
नोंथाङा मोन्थिखागौ माखासेखौ आरो बेनि सायावहाय आं जा मोन्थियो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनोसै। प्रसिजार बेसे माबा प्रजेक्टनि सुबुं सम्पद होन्नानै बुङोब्ला जोङो मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफां, जिब जुनार, दैमा दैसा बेफोरावहाय जेसेबांनाखि मानसिजों एंगारजायि माखासे दोरोङारि दङ नङा होमबा। ओ मानसिनो जोङो जिब जुनारखौबो नांगौ बिफां लाइफांखौबो नांगौ दैमा दैसा गासैखौबो नांजोबगौ जोनो बेफोरखौनो लानानै जों सुंदयैहाय सुबुं सम्फद होन्नानै जोङो बुंनो हायो। दा बेयावहाय सुबुं सम्फद होन्नानै बुङोब्ला दैमा दैसा दैमा आरो दैसा बिनि सायाव फारागथि दङ। दा दैमा होन्नानै बुङोब्ला दैसानिफ्राय देरसिन दैसा होन्नानै बुङोब्ला दैमानिफ्राय फिसासिन। दा दैसाया जों सुबुं हारिनि थाखाय बा माहारिनि थाखाय मा मा खामानियाव सोलियो होन्नानै बुङोब्ला ओ मेनलि फइनावनो जोङो दैसायाव दुगैनो हायो दुगैनायजों लोगोसे जि जोम सुनाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जिब जुनारनो नांगौ बायदि दै लोंहोनाय जिब जुनारखौ थुखैनाय बेफोरबायदिखौ ओ दैसा एबा दैमा बे मोननैयावबो बा बाहायनो हायो नङा होमबा ओमफ्राय बेजों लोगोसे दैयाव थानाय माखासे मिथिंगानिनो बाला अन्थाय आरो ना बेफोरखौबो बाहायनानैहाय मानसिया गाव गावनि नांगौआवहाय बाहायनो हायो। दा बाला अन्थाय दैयाव थानाय बाला अन्थाय बेबोलाय मानसिनि मोनसे एंगार हायि सुबुं सम्पद आरो दै दैखौथ जोङो नेचारेलि बियो गोनांथिखा बिफां लाइफांनोबो गोनांथि आरो मानसिनो मइेनलि गोनांथि बियो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बिफां लाइफां बिफां। लाइफाङाबो मोनसे सुबुं सम्फद। जेराव बिफां नङाब्लानो मानसिया थांना थानाय बा हां लानायावहाय गोब्राब। जोङो अक्सिजेन हांखौहाय जोङो बिफां लाइ बिफांनिफ्रायनो मोन्नो हायो आरो बिफां लाइफाङा माखासे ओ सुबुं सम्फदनावहाय बा इफेक्ट होनाय नैबेफोर माखासे कार्बनफोरखौहाय सोबनानै लानानै बियो जों जिब जुनार एबा मानसिनोहाय बे गोग्गो मोनसे अक्सिजेनखौ बियो जों मानसिनो होयो आरो जिब जुनारनि बेलायाव जोङो थोंजोङै एबा सुंदयै बुङोब्ला डाइरेक्टलि बुंनो हायो जिब जुनार माने थाखाय एंगार हायो मानसिनि आंगो एबा सुबुं सम्फद। जिब जुनारखौ लानानै मानसिया गोबां जिउ खुंनो हायो नङा होमबा। जिब जुनारखौ लानानैहाय नखर खुंनाय बा जिब जुनारनि मोनसे ओ फार्म दोन्थुमनानै माखासे रांखावरि एबा रांखान्थिनि बेलायावहाय सुबुङा गोबां हेफाजाब मोन्नो हायो बेजों लोगोसे ओ माखासे जुनादनिफ्रायबो ओ एंगार हायि होन्नानै माखासे नांगौखिनि नांगौखिनि ओ मानसिनि माखासे गोनांथिफोरखौहाय जोङो मोन्नो हायो। दा थोंजोङै जोङो गासैखौबो बुंफुवालासिनो सुंदयैहाय बेफोरखौनो जोङो मिथिंगायाव नुनाय मोनसे सुबुं सम्फद होन्नानै बुंनो हायो दा फारसेथिं नोजोर होनानै नायोब्ला बिफां लाइफाङा दा नोंथांमोननि एबा नोंसोरनि एरियायाव माबायदि एबा बेसेबांसिम दङ बिनि सायावहाय नोंथाङा एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा?
औ होनो हागोन जोंनिथिं बिफां लाइफाङा एसे दा खमदों खम जादों आरो मानो होनोबा ओ खमायलांदों मानो होनोबा सुबुं अनजिमाया थानायानो जायगा मोन नि थाखाय जेरावबो बिफां लाइफां थानायखौ फोजोबस्रांनानै बेनिफ्रायखौ दानफायनानै माने बिफां लाइफां थानाय जायगायाव सुबुंफोरा थानो हमदों आरो बेनि जाउनाव जों बिफां लाइफांआ खमायदों आरो गोबां रोखोम दंफां लाय गोबां गिदिर गिदिर जानायखौ दानफायनानै बिनिफ्राय थखथा बाथाम दिहुनन्नानै फाननायखौ जों नुनो मोन्दों रांखावरिनि जाउनाव बिफां लाइफांफोरखौ गोबां नस्थ खालामनाय नुनो मोनदों आरो आरो जोंनिथिं मानो होनबा गोबां बिफां लाइफांङावबो मा होनो बेसेन गोसा गोबां रोखोमनि दंफां लाइफांजों जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बायनो हायो। बिदिनो बे मोनसे जाबाय जोंनि सुबुं सम्पद आरो मानो होन होनोबा जों बिफांनि अनगादाव थांना थानो नालाय बेनिखायनो जोंनि दानि जुगनि सुबुंफ्राबो एसे बुजिनायलाय दा एसे एनै दासो गायफिनथांगोन आरो दंफां लाइफांखौ मा गोदो बै जोंनि थांनाय बोसोराव मा होनो जोंनि ओनसोलावबो बिराद बिफां लाइफांनि अन
अनजिमाया खम जाबायमोन सोब दानफायनो हमनानै सुबुंफोरा थानो हमबाय बेहायनो मा होनो गाव न' लुनानै मा होनो दंफां लाइफांखौ फोजोबफ्रांनानै बेनिफ्राय जों ङो आरो गोबां दंफां लाइफां
गोबां जाहोनफोर जोंङो खस्थजों बु मानो होन होनोबा जोंनि बुहुमा बिफां लाइफां गैयाबा एसे बिनि दुंथाया बारानिफाय बारा जालांगासिनो दं गोबां दुंबाथाय बिदुुंआ मा होनो गोबां बिदुं होगासिनो बिफां लाइफांनि गैयिनि जाउनाव बिफां लाइफां फां दानफायनायनि जाउनाव जोंङो दा बेफोरखौ जों सहायनानै थानांगौ जागासिनो दं आरो बेनि जाहोना जाबाय बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंनि मुलुगनां दुंखांनाय होनो। जेरै ग्लबेल वारमिं बेफोरखौ जों दा खोनानो मोनदों आरो गोबां जायगायावनो दा रायजोस्थान होन मा जायगायावनो होन बेफोराव दा बिफां लाइफां गायनायखौ नुनो मोनदों आरो दानि जुगाव सोब जोंङो बिफां लाइफां दानफायबोनायखौ जों नुबोदों बबावबा जोंङो हाजो हालायाव थांबाबो बेफोरखौ जोंङो मा होनो फोजोबस्राङो दंफां लाइफांखौ आरो बे जोंनि थाखाय बेफोर गोनांथि नालाय जों बेफोरखौ बादा होनांगौ आरो दा नोंथांमोनथिं दंफां लाइफाङा दंफां लाइफांनि अनजिमाया बेसे आरो दंफां लाइफांखौ गायनानै गोबां रोखोमनि रां आरजि दों नामा बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा
औ‌ दा नोंथां आ बुंलांखाबाय र आं ओ दा नोंथाङा बांसिन बाथ्राखौनो खोन्थालांखाबाय दा जोंनि नोंथाङा जेरैबायदि खोन्थादों थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो बे मोनसे सेम कन्डिसनानो जानानै दं आर ओना ओमफ्राय बिनि सायावहाय ओ बिफांखौ दान फांखांनायनि उनाव एबा दानफायखांनायनि उनाव बेखौ गायफिननांगौनि गोनांथि दंङ होननानै नोंथाङा सानो नामा? आरो गायफिनोब्लाबो बे खौ मा रोखोमै गायनानैहाय बेखौ फेदेरनायाव माबायदि बिहोमा होनांगौ दंङ बेखौहाय नोंथाङा एसे बुंंफ्रुना होलाय
बेनि बागैथ गोबां रोखोमनि माबाफोर दं मा होनो जोंनि जाउनाव जोंनि सुबुं मारिनि जाउनाव दंफां लाइफांखौ दानफायबाबो गायनांगौआ गोबां मा होनो समफोरनाव सोमजियो गायफिननांगौआ नाथाय दंफां लाइफां बिफांखौ गायनानै मा जानो बेफोरखौ गायगोननो उनाव जोथोन लायाबा बे दंफाङा मालाबाबो बि गेदेर जानानै थांनानै थानो थाखाय खाबु मोना आरो दफां लाइफाङा जोथोन लायाबा दंफां लाइफांखौ ओरैनो फोथां फोथांनो हाया अबावबा
बबेबा गेजेर जराव बोरमाया जागोन बवा मोसौआ जागोन आरो बे दै लुवाबा थांनानै थानो हाया बे दंफाङा बेनिखायनो जोङो गाय
जोथोन लानाया जोंनि थाखाय एंगारजाथावै गोनांथार आरो बेनि जाउनाव जोंनि खायसे सुबुंफ्रा। गायनाल दोनो दंफां लाइफांखौ ओरैनो फटक साफायलायनानै नाथाय उनाव जोथोननायनि उनाव बे दंफाङा हारसिंनो थैनानै थाङो आरो दा नोंथांमोनथिं बेबायदि दंना गैया।
बेखौनो बुंनो हायो दा जास्ट ससियेल मेडिया आवहाय जोङो नुनो मोनो ना जास्ट गायखांनायनि उनाव मोनसे मोनफा मोनफा सेल्फि हगारनायनि ना नाथाय बिफां गायखांनायनि उनावहाय। ओ बिनि आबहावाया मा रोखोम सलिगोन सलिलांगोन एबा बेखौ गायखांनायनि उनाव मा रोखोम जोथोन लानानै बेखौ फेदेरनांगौ बिनि खामानिखौहाय रावबो दायथ लाया नङा होमबा ओ दा दायथ लायैनि जाहोनावहाय गायखानाय। एबा गायखानानै दोननाय बिफांफोराबो थांना थानो गोब्राब एबा थांनानै थाया जायनि जाहोनाव माखासे बिफांफ्रा थैलांफिनो थैनानैहाय लांदां जानानै हाया गोरान जानानै थाफिनो बिफांनि सायाफोर मोनोब्ला हाफ्रा मोजां जायो आरो। बेजों लोगोसे ओ सुबुंनि थाखाय एबा जिब जुनारनि थाख ओ जोंनि बे मिथिंगा मोनसे मिथिंगायावहाय ओ जेरैबायदि सुबुंनोहाय अक्सिजेन गेसनि गोनांथि जिब जुनारानो अक्सिजेन गेसनि गोनांथि एबा। दुंथाइनिफ्राय जेरैबायदि बारगनांगौमोन नैबेफोरनिफ्राय नांगौबायदि बारगनो हाया आरो दा बेफोर गासैखौबो सुबुं सम्फद ओ जोथोन लानायावहाय बेयो मोनसे एंगार हायि एबा एंगार जायि खामानिलाय बेखौहाय नों आं साफ्रोमबो ओ बेखौहाय। दायथ लानानै मावलाङाब्ला इयुननि समाव आरोबाव रासिनै रासिनै एबा बांसिनै सुबुं सम्फदना गोमालांनायनि लामायावहाय दङ होननानै आं सानो। आ सानो दा बिनि सायावहाय सुबुं सम्फनि सावरायनो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनबाय दायो समाबो जाबाय अब्ला बे जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै औ दे गोजोन।